ओ नोंथां ओ खोनादों ना? अ ओ खबरा मोजांना नोंथांना?
औ मोजां नोंथां मोजाङानो नोंथांनालाय?
आङाबो मोजांङानो दे। ओरैनो दायो मा खालामदो नोंथाङा?
दाथ' नोंथां नै ओरैनो दंथ'यो जिरायनानै ।
आ।
औ - औ,
नोंथांङा फ्रिबा आं नोंनाव मोनसे से खोथानि बागैसो एसे, माने सोंलु लानो नंदोंमोन आरो, !
अ लाजागोन लाजागोन,, !
औ, नोंथां आं आंना सोंथिया बेनो जाबायदि दानि गोदान मुगानि जिउआव मैगं थाइगं आरो आरो गोदोनि मैगं थाइगं दायो मा मतलब मा दिफ्राय नुनोमोनो जेनेबा? जानो हागोन नामा?
अ हागोन नोंथां हागोन, ! दा मा होनो नोंथांङा सोंनाय बायदि जोंहा गोदोनि माखासे जाग्रा मैगं आरो दानि जि जोंनि गोनोखोआ आर'जन दिहुननाय माखासे मैगंफोरनि गेजेराव फा सोंदों नंङा होमबा नोंथां
औ,
दा जों बेखौ गोदोनि आरो दानि मैगंफोरनि गेजेराव जोङो नोजोर होनानै नायोबा जों बेखौ बुंनो हागोन जे जोंहा गोदोनि मैगं बा आबाद मावनायनि माखासे सासे आदब खायदाफोरा गावारि आदबजों गायनाय गायनाय माने आबाद मावनाय जायोमोन आरो बैफोराव जोंहा माने माने बांसिनै बा मेनलि जोंङो बेवहाय माने ओ रासायनारिक हासार बायदि मा होनो इउरिया पटास बेफोरबायदि मेडिसिन आरो खौ माने बाहायनाय जायामोन आरोना नोंथां। द गोदोनि समाव जोंहा मेनलि जोङो बुंनो हागोन जे जोंहा गोब खि मोसौनि मोसौनि खि बे गोबोरखि हासार बोरमा खि हासार बेफोर बेखौनो माने बाहायनानै जोंङो माने आबादखौ मावनाय जायोमोन आरो नोंथां दा बेफोराव माने अरगिनिक जायोमोन आरो गोदोनिया मोजां जायोमोन बेफोराव माने जेबो इफेक्ट बा मा होनो माने मेडिसिननि माखासे इफेक्टफोरा हाबनानै थायामोन माने बेयाव जे जायखौ जानानै माने सुबुंफोरनि सुबुंफोरा माने गोगो देहा लाखिनो हायोमोन आरो दा जों फैयै - फैयै फैनानै जि दानि जोंनि गोनोखोआरि मुगा बे मुगायाव जोंङो नुबाय जे जोंहा आबाद मावनायनि बिथिंङाव माने गोबां सोलायनाय दंङो मानो होनोबा जोंहा आबादारिफोरा ओरैबायदि सानो जे मोनसे खरल'से हायावनो बा जग्रब थरसे हायावनो मोनसे आबादखौ मावनानै बिनिफ्राय गोबां माने मुलाम्फा मोननो हास्थायो दा बिनि खार'नावनो माने आबादारि रा माने बेवहाय दानि गोनोखोआरि आदबजों माखासे दिहुनजानाय जोंनि रासायनारिक मुवा इउरिया हासार मेडिसिन बायदि बायदिखौ माने गोबांङैनो बाहायनाय जायो आरोना मैगं गायनायावहाय दा बिदिनो माने मैगंवा बेफोर बायनायनि खारनावहाय जोंहा मै माने गोबां खम समावनो देरो आरो माने गोबां थाब देरनानै गोबां माने खलसेसे हायावनो मेगं मावदों ब्लाबो गोबां मुलामफाखौ मोननो हायो आरोना दानि आबादफोरा जायनि जाउनाव जोंहा माने बे माने आबादावहाय गोबां मेडिसिन बाहायनाय जायो बै मेडिसिनखौ माने माहोन खम समावनो देरहोबाय मैगंखौ दा बे मैगंखौ मान जों सुबुंफोरा जायो दा बे जों सुबुंफोरा जानायाव जोंहा गोबां देहायारि माखासे खहा जानायखौबो जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि कम्पेयार खालामोबा जोंहा गोदोनियावहाय जे न'आव गायनाय माखासे मैगं थाइगंफोरखौ ज जानानै जोङो माने थाग्रा थाजिम थायोमोन माने थायोमोन नाथाय दानियाव माने जेसेबांखिनि माने बाजारफोरनिफ्राय बायनानै लाबोनाय मैगं गोथां मैगंब्लाबो जों बेखौ ज जानानै माने जोंहा माखा-माखासे देहानि अंग'फोरखौबो गाज्रि खालामना लाना-लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। जेराव जों नोजोर होनानै बुङोबा जों बुंनो हागोन जे जोहा बे आबाद मावनायावहाय जि मेडिसिन बाहायनाय हासार बायदिसिना रासायनारिकफोर बाहायनाय दा बैफोरो माने आबादनि सि ङाव माने गोजौ गोजो हाबस'ननानै थाजोबो आरो नोंथां जायखौ जों जागोन जेब्ला जों जा गोन‌ अब्ला जोंनि देहायाव बियो माने गोख्रोङै माने माने इफेक्ट होनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना? जेराव जोंहा सुबुंनि देहायाव गोबां खहा जानायखौबो जों नुनो मोनो, जेराव जों बुंनो हागोन जोंहा ओ मेगननि नुथाय पावाराबो खमायलाङो, खर' गिदिंनाय, खर' सानाय बिदि जानाय खौ जों नुनो मोनो आरो किडनि गाज्रि जानाय बिदिनो माने बायदि बायदि माने सोलाय सोलाय बि दिनो माने गोबां रोखोमनि जाब्रबथाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना बे मा होनो मिथि ओ बे ओ जोंहा गोनोखोआरि आदबजों दिहुनजानाय माखासे रासायनारिक बा मेडिसिनफोरखौ बाहायनानै जोङो आबाद मावनायनि खार'नाव आरोना। नाथाय जोङो गोदोनि जिबायदि गावारि आदब जों मावोमोन बे मावनायावहाय माने जोंहा आबादनि माखासे ओ जौगाथाय बा देरनायाबो गो बाव सम लायोमोन गोजो गोजो देरोमोन लासैयैनो। आरो बेवहाय माने जेबो ओ जोंहा नुकसान जानाय बा लस जानायनि माने गिथावना जेबो माबा गैयामोन देहानि थाखाय मोजांसोमोन देहानि थाखाय गाज्रि नङामोन नाथाय दा जोंहा गोनोखोआरिनि माखासे ओ बिगियानगिरिफोरजों दिहुन जानाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनानै जोंनि देहानि थाखाय गोबां ख'-गोबां खस्थ' खालाम खस्थ' ओ नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना। जायखौ जों बुंनो हागोन जे जोंहा उन्दै उन्दै समावनो गथ'फोरा माने गोबां ससमा बायदिसिना बा बा बेमार आजारजों गफबनानै मेडिकेल हस्पिटालफोराव थालाबायनायखौ जों नुनो मोनसै। गोदोनि समावथ' बेफोरबायदिखौ माने एथबां मानि नुनो मोनामोन ना नोंथां?
औ
औ दा नोंथाङाबो बे मैगं-थाइगंनि गोदोनि मैगं आरो दानि मैगंनि सायाव फंनैसो जा एसे मिथिगौ बेखौ फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां?
अ, बे गोदोनिया दानि मैग'ङावथ' नों थाङा बुंनाय बादिनो दाथ' बिराद डिफारेन्स जाबाय दानि मैग'ङा माने दानो ओ जा-जानो जोबोद माने गिथावना जाबाय मानो होनो बा मानसिफ्रा ओ मै-मैगंखौ जोबोद थाबैनो माने फेदेरनो एबा हाथायाव लां-लांजानाय खालामनो थाखाय ओरैबादि मेडि सिन होयो माने जाय बायदिसिना मानसिखौ ओरैबायदि खहा खालामो जे सासे मानसिनि लाइफ माने इयुनखौनो जाजोबनो नागिरो माने सो-सोरबा इदिनो बां-बांसि नानो ओ डायरिया, केन्सार, बिफोरबायदि बायदिसिना खिनाय आरि बिदिनो लोमजानाय-साजानाय, मोदोम सानाय, मोदोम मोदोम रुमायनाय बिदि बायदिसिना बेमार जानानै माने सो-फ्रा-फ्रायानो बांसिनानो ओ थै हां थैहां जालायो। बेनिखायनो ओ बु-बुंनो थाङोबा दानि मैगं आरो गोदोनि मैगंखौ रु जुना नायोबाथ' गोदोनानो जोबोद मोजांमोन मैगंआ दानिया ओ दानिया बिजनेस लाइनाव मोजां जायो मानोना थाब थाब फाननो मोनो नालाय, बाट ओ ओ मानसिनि माबाखौ नायोबा ओ एसे मा-मा-मानसिफोरा जाबायदि जानांगौ बिबदिखौ नायोबाथ' जोबोद गाज्रि। बेनिखायनो गोदोनाथ' जोंनि आबै आबौआ मा खालामोमोन ओरैनो ओ गावसिनियाव न'आव ओ नांगोल जों नांगोलजों न'नि बारिफ्राव एवला बायनानै ओरैनो न'नि गोबोर हासारफोरखौ एसे गारलानानै बेयावनो गुबुन गुबुन रोखोमनि मैगं जेरै आलु फान्थाव कबि जोगोनार लाव बेफोरबायदि गुबुन गुबुन ओ गोथां मैगं थाइगंफोरखौ गायोमोन जेराव जायखौ जों जानानै इसेबां ओ देहायारि जें जेंनाफोर जायामोन लोमजा हाजोाबो एसेबां जायामोन। नाथाय जदि आथिखालाव नायोबाथ' गोबां रासायनारि हासार रासायनारि मुलि एम्फौ थैग्रा बायदिफोरखौ गोबां मानसिफ्रा बाय जानो थाब थाब बिदिनो म मैगंखौ मोजां मोजां थाजा थाजा हाथायाव लांनो नाजायो बाट ओ फारसेसि मानसिफोरनि दैयाव ज जाबायदि बेयो जागोन बेखौथ' बिसोर एसेबांथार लाया बेखायनो ओ बुंनो थाङबा दानि मैगङा जोबोद गि गिथानाव जाना फैदों बेनिखायनो बेनोसै आरो नोंथां।
बिसे
ओमफ्राय नोंथां नोंथाङा एसे बर'नि जानाय
बर'नि जानाय जानाय लोंनाय बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा बर'आवथ' मोनसे मोननैल' जा जानाय लोंनाय थाया बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि जानायफोर दङ आरो गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानायखौ जों नुयो। माने ओ आलदा आलदा आरो बैफोर जानायफोराबो गोबां मुंफोरबो दङ जोंहा बुंनो हागोन जे ओ मा होनो ओ ओ गो बां जायगायावनो बा गुबन गुबन जायगावनो जोंना गुबुन गुबुन माने जानाय बा जा जामुंफोरनि मुङो आलदा आलदा जायो आरो बेफोरबायदिखौ जों खोनानो मोनो आरो। दा जोंहा बर'नि गेजेरावनो माखासे जे दोरोङारि ओंख्रि बा जानायफोरबोफोर बो नुनो मोनो जानायनि बिथिङावथ' गोबां दङ जोंहा बुंनो थाङोब नि जों दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ माखासे मम'खनो थाङोब्ला जोंहा अनला जों दाउजों सबायजों साम' नारजि अमा ओरैजाय नाफाम बाथोन होर बा ना फाम बिदिनो बाजि थुग्लिनाय बेफोरबायदिखौ जों नुयो आरो अनला बासिखि बिबार। आर बेफोर माने बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनायफ्राव गोग्लैयो आरो। दा बेफोरखौ' जोंहा जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय थेवब्लाबो बे बिनि अनगायैबो जोंहा गोदोनि समनिफ्रायनो जे ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ बिफां ओ लाइफांफोरनिफ्राय मोननाय माखासे ओ मा होनो गोथां मैगंफोर दं आरो बैफोरखौबो माने खनसायनानै जों जानायखौ माने गोब गोबां नुबोदों जेराव जोङो दिंखिया जाबोनाय जोंहा थास'नि बिथरराय थास' बिबार थास' बेदर ओ बिदिनो थालिर मैखुन माने बेफोरबायदिनो जा मिथिंगानिफ्रायनो गोबां रोखै माने गोबां रोखोमनि माने ओंख्रिफोर मोनो बा मै मैगंफोर मोनो आरो बेफोरखौ जायो आरो दा बिदिनो माने समजों लोगोसे जोंहा गोदान गोदान माने मैगंफोरबो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों आर्टिफिसि सेल बानायनानै जोंहा दिहुननायबो माने माखासे मैगंफोर नुनो मोनो माथो जानिया दा बिदिनो जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुङोबा नोंथां जों बुंनानै खुगाजों बुंनानैथ' माने फोजोबजोबनो हाया गोबां दङ थारमाने जोंना। नोंथां मा होनो समाबो जानानै फैबाय। जोंनि बे मा होनो गोदोनि मैगं आरो दानि मैगंनि गेजेराव मा होनो नोंथांजों फंनैसो सावरायलायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
अ आंबो जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथां दे होमबा ना।
औ।